औ नोंथां औ औ औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङो
आं ओरैनो दङ जिरायनानै
नोंथांमोननिथिं माइ गायबाय नोमा
जोंनिथिं दा गायथ'वाखै इसोराव गायनायालाय माने सोरबा सोरबा खोथिया फोदों बिदिनो एसे एनै खारायहांदों आरो
औ ओरैनो बोथोरफोरा माबायदि नोंथांमोननिथिं
बोथोराथ' बिदिनो गरम आरो सान्दुंबो दुंगासिनो अखाबो सम सम हागासिनो दसेनो
औ औ ओरैनो नोंथांमोनथिं मा मा माइ गायो आरो माबायदि गायो माइखौ
जोंथिं बा फ्राय बुंनो थाङोबा बेफोरबायदि रनजित माइब्रा बेफोरबायदिखौनो गायनाय जायो आरो गायनाय बुङोब्ला जेनेबा दा बोथोराबोथ' सफैबाय नालाय बेनिखायनो दा मानसि गोबां खारायहांबाय बा खोथिया सोथिया फोहांबाय बिनि उनाव खोथिया फोखांनायनि उनाव खारायखांनायनि उनाव बिदिनो साननैसो थानानै खोथिया फुनानै हालेवनानै मोजाङै गायनाय जायो आरो नोंथांमोन नोंथांमोननिथिं बोरै जानानै दं
जोंनिथिं माने दासिमाव माइ गायथ'वाखै खैखियाफोरखौ फोना दोनदों आनदि सुवाबायबाथाय गायसिगोन आरो जोंनि थिंथ' बोरै जायगा जाहैबाय जोंनि सिं ग गंफा गंफा बरिं गनानै लाख खायो अखाखौ जोंनिथिं नेया माने जै खोथिया गायनो जाबाय अब्लानो दै सारनानै जोंनिथिं गावबागाव गाव जेरै हायो जेरै मे बिनो माइखौ गायनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय
औ ओरैनो मा मा जोंनिथिंथ' जेनेबा बेफोर बेफोरबायदि जेबो गैया बरिं सरिं माने जोंसो बोथोरनि सायावनो माबायो आरो सोनारनानै गायनाय जायो नोंथांमोननिथिं मा मा माइखौ ओरैनो बांसिन गायनाय जायो
रनजनाखौनो बांसिन गायनाय जायो आरो दासिम बुनजा बेफोरखौनो गायो
माइब्राफोरबो गायदोंना
औ माइब्राखौ गायो जोसा फोरबो गायो ओरैनो खेथिफोरा नोंसोरनिथिं माबायदि मावो बिदिनो मैगं थाइगं आबादफोरा माबायदि जायो
मैगं थाइगंफ्राथ' बांसिन जोंथिं बिदि गिसि गिसि खेथिखौनो बांसिन मावनाय जायो ओ माने जोंथिं बुंनो थांबा एसे दलहा साइस नालाय बेनिफ्राय गोरानखौ खोब खमानो मावो आरो बांसिनानो बिदि गिसि जे मा मा जागोन जेरै थाइबें बिदिनो माबा माबिफोरखौ गायनाय जायो आरो ओ नोंथांमोननिथिं मा मा गायो ओरैनो
जोंनिथिंथ' उ बानलुफोरखौ गायनाय जायो इदिनो कबि आलु बिदिनो माखासे थास' इदिनो माखासे इदिनो बिलाइ थाबाय खबि थाबाय बेफोरखौ बांसिनै गायनाय जायो आरो आरो गोथौ लेभेलाव जोंथिं आलुखौ बांसिन गायनाय जायो आलु मथर बे मोननै बे मोननै मैगं खौ बांसिनै गायनाय जायो आरो दा जोङो खेथि होननानै बुङोबा जोंनि मानसिफोरा माने खेथि होननायखौ बारा मावबांवनो नागिरला आबाद होननायखौ मावबांवनो नागिरला जायनि जाहोनाव दिनै मेगं थाइगंनि दाम फोरा बारायगासिनो दं बारायगासिनो दङ मोजां मैगं थाइगं जों मोनजायाखै दिनै जोंनि
औ
सिफ्रासो मैगं थाइगंखौ बायो नाथाय टाउननि मानसिफोरा मैगं थाइगं बायला गावबा गावनि खेथि मावनानै जानाय जालांबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन
बिनि सायावथ' जेनेबा दा दा आथिंखालाव खोब मानसिफ्रानो बांसिनानो खेथि मावासै आं आंनि नुनायाव जेने बा जों गामि ओनसोलाव थानाया बुंनो थाङोबा बेखौ मावनो मावनाया गाहाम नामा जेनेबा मानो होनोब्ला जों बायनानै जायोबा बेयाव गोबांफोर दिनै मेडिसिनफोर होनाय बा मुलिफोर होनाय हासार अर्गेनिक हासारखौ जों मोनजाया बिदिनि थाखाय जोंनि देहा सोलफ्राव गोबांफोर बेमार आजारफ्रा सोमजिखाङो बिनिखाय आं सानो जेनेबा जा एसे फानलायजासे नङाबाबो गावनि गावनि जानायखिनिखौ एसेबाबो गायनानै जानाया मोजां नामा होननानै आं सानो आरो
नि बुंनायाथ' सैथो
औ
बिनि थाखायनो जों मैगं थाइगं नो जेरै हायो एफा एनैबाबो न'आवनो गायनानै जानांगौ आरो फानलाया जासेबाबो जोंनि देहाय मोजां थागोन
औ
औ जोंनिथिंथ' बेबायदि गायो मैगं थाइगंखौ मोजाङै मावो फानोबो
औ जों जोंनिथिंथ' बुंनो थाङोबा खोब खम जालांबाय बिदि गाव गावबागाव गायनानै जानाया जाय ओ जाय साफा सफ
नोंसोरनिथिं जिहेथु दा दैलांबो हटेल
औ
दैज्लां बोथोराव नजोरथिं आबाद मावो माबायदि आबाद मावनाय जायो
जोंथिं दैज्लां बोथोरनि आबाद बुं
थायो सान्दुआ दङ थिंबोथाव हरो न नों नोंथांथिं ना मा आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोराव
जोंथिं मेसें बोथोराव बे दा बा बानलु सिब्र' होनोना बेखौ बानलु गिदिरा
औ औ
फ्राय बांसिन मानसियानो बेखौनो दा मावगासिनो ओरैनो बेलेग बिदिनो आलुफोरबो गायो आरो माने जोंथिं गोबाङानो खम जाखाबाय नालाय बे जाय सासे सानै गायो बि बिसोरबो गावसिोरनि बेफखरनि थाखाय बेफारनि थाखायल'सो गायोसै बांसिनानो बुरजा बुरजा बिनि थाखाय दा फ्रायानो जों जों नुबांला आरो आबाद मावनायखौ
औ नोंसोरथिं होनबा बै बानलु आबादखौल' मावनाय जायो नामा बांसिनै
औ औ बांसिनै मैखोमै बेखौनो मावनाय जायो साफा सानै ओरैनो बेलेग औ
साफा सानै खुसेरफोरबो गायो नामा
औ साफा सानै एसे एनै बेलेग बेलेग बेलेगफोर गायनाय जायो आं सिग्रााब दा गोसोआव फैथ'वाखै माने
हम खौ गायो आरो जोंजों दा बय आलुआ एसे जायो नालाय
औ
आलुखौ गायो मथरखौ बांसिनै गायनाय जायो गोथौ लेभेलाव
औ
सोरबा गोथौ लेभेलनियाथ' दा माइ म माइ गायजेनबाय आरो बाव माय होननानै बुङोना जों गोदोनि
औ
गथ' बैसागु बोथोरावनो जों फोनाय जायो बैसागु जोबनायावनो बेफोरखौ दा गायखांबायनो दा नोंसोरथि माइखौ माबायदि गायो थे टरजों हेवो ना मोसौदो हालेवनानै गायो
मोसौजोंथ' खोब खम बा साफा सानैयाल'सो हालवोसै आरो बांसिनानो बिदिनो पावार टेलार आरो ट्रेक्टर गिदिर बेफोरखौ बाहायोसै आरो
नंगौ जों दिनैनि दिनाव माने जों फोथाराव मोसौ नुला गोदोनि दिनाव जों गोबां मोसौ नुयोमोन दा जो नै मोसौ गैयैनि जाहोनाव फोथाराव गोबोरखि गैयैनि जाहोनाव माइ आबादा माने खम जालांनायखौ नुबाय थानाय नुनो मोनबाय थादों बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा
आं जेनेबा बेखौनो बुंसै बिनो माने जोंहा गोदोनि जुगाव मोसौ थानाय समाव जेन जोङो मोसौखौ गांसो जाहोनो थाखाय बा दुब्लियाव खाहैयोमोन खिन्थु दा गोबां नखर न'खरनि गोबां न'खरावनो मोसौफ्रा गैला बिनि थाखाय जोङो दुब्लियाव एसेग्राब मोसौफोरखौबो नुनो मोनला नंगौ होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो दिनै जोंनि न'खर न'खर गोदो मोसौ थायोमोन दिनैनि दिनाव मो मोसौ गैला मोसौनि दामा दिनै बांनायनिफ्राय बांद्रां बांलांगासिनो दंओ दिनै जोंनि मोसौ गैयैनि जाहोनाव जों मैगं थाइगंफोराबो जाब बांनो नागिराखै दिनै माइ आबाद फोराबो खम जालांनो हमदो हमनायखौ नुबाय थानो नुबाय थादों आरो हाग्रा बंग्राय बांद्राय जालांनो हमदों दुब्लिबारियाव
औ
थिं माबायदि?
जोंथिंबो बिदिनो माने दा मोसौआ खोब खम जाबाय नालाय ओरैनो दुब्लिफ्रावबो माने बुंनो थाङोबा जेनेबा मोसौ मोसौ खिया मोनसे रोखोमनि हासार नालाय अरगेनिक। बिदिनि थाखाय माने दा मोसौआनो गोबां खम जाबायबा खाग्रा मानसिबो गैला दुब्लियावबो खालारावबो बिदिनि थाखाय माने आबादफ्राबो बेयाव खोब माने दुरबल जाबोदों आरो मोजां जानो हमाखै।
नोंथांमोननिथिं बोरमा आबाद मावा नामा रावबो?
बोरमाखौथ' इसिग्राब स्पेसियेलि मावथारा जेनेबा एसे एनै माफा मानैफोर फिसियो आरो।
उम औ नोंथाङा दा बेलासिनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
आं जाथ'वाखै नोंथां।
उम
आं ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा जाबाय नामा?
औ नोंथां जाखांनानै आंबो जिरायनानै दङ।
औ
ओरैनो दिनैनि दिनाव माबायदि बोथोरा नोंथांमोनथिं?
ओरैनोथ' दिनैनि दिनाव बोथोरा सानदुंबो दुंदो गरमबो जादो बिदि जाबाय थादो बारबो बाराखै बिदिनो बोथोरखौ एसे चेन्स जानायखौ नुनो मोन नुनो मोनदों आरो। उ बोथोरनि सायाव नोंथांमोननिथिं माबायदि बो? थोरा दिनै
जोंथिं बिदिनो एसे सानदुंबो बारा गैया बारा माबा अखा हागोन बायदिबो जायाखै। बिदिनोसे दोमै लु लुस्रु जानानै दं आरो। सानदुंबो गैया माबो गैया।
औ जोंथिंबो बेफोरबायदिनो जादों अखा हानायनि इसारा होदो आरो।
औ दैज्लां बो
औ नोंथां मोननिथिंबा माइआ एसे माइ फोरखौ एसेबो गायखायाखैना?
औह गायथ'वाखै जोंथिं।
जों हाया माबायदि बोरै ना गोथौ दहा।
ओफ्राय बागैनो एसे लगाय मोनदेर साइस। माने बांसिनानो जोंना दल हा। फायसा दं आरो
ओरैनो मा बाय मा बाय मा माइया बांसिन जायो नोंसोरनिथिं?
बेयो। रनजित बुंनो थाङोबा
रनजित
औ औ औ माने जेनेबा। बेफोरखौ फिथा सिथाव जानो थाखाय माइब्राफोरखौ गायदेरनाय जायो आरो गावनि आनथा।
नोंथां जोंना समा जाबाय।
औ
उम